हेल' हेल ओ औ खोनादोंना नोंथां।
खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों।
औ औ औ औ नोंथांजों एसे सावरायनो हागोन ना दोरोङारि
हागोन हाखागोन हागोन
औ औ औ जोबोद मोजां मोनो आरोना गोदो गोदायनिफ्रायनो
नंगौ नंगौ
जायो नोंथांनि ओनसोलाव बुंनो हागोन नोंथां नोंथां
ओ नोंगौ ओ अनला ओंख्रिखो बर'आवहाय माने जानाय होनोबा अनला ओंख्रिया ओंख्रिया गुबै बर'नि गोदोनिफ्राय जाबोबाय थानाय अ अनला ओख्रिखौ बोरै सङो होन्ना बुङोबा ओ जोङो फार्स्टआवहाय गिबियावनो जोङो माइरंखौ सोमनानै लाग्रोयो ओ माइरंखौ सोमनानै लानायनि उनावहाय ओ बे माइरं सोमनानै दोननायखौ जोङो बोखांनानै दोनो आरो माने सर' गारनो थाखाय बिनि उनावहाय औ औ औ खेरखाफोराव औ बिनि उनाव बेहाय जोङो बै माइरं सर'खांबाथाय जों बेखौहाय माबा उवालफ्राव देयो गोदोहाय उवालाव देयोमोन औ ओमफ्राय दानिया ग्राइडारफ्रावबो होसै आरो ग्राइडारफ्रावबो होसै औ औ औ औ औ औ औ ओमफ्राय बिनि उन उनावहाय जोङो बे उन अनजासिगोन नालाय बियो देखांनायनि उनावहाय बेखौहाय रेडि खालामनानै दोनसिगोन बिनि उनाव फारसे जों माजों जानो जेनेबा दाउजों जानो बेदरजों जानो ना? जानो जेनेबा बेफोरखौ औ जानोबा बेदरखौ जों संग्रोनाय जायो आरो आवगाय ओ औ औ बेदरफोरखौ मोजै संनानै जेब्ला संनानै एव सनानै मोजां सख्रि बानलु नांजोबनायनि उनाव जेब्ला दै दैहै दै होयो जोङो बे दैया जेब्ला ग्लाब ग्लाब ग्लाब ग्लाब गोदौगोन अब्ला जोङो बै ओंख्रिया मोनसै मोनसेैबा माने दस फन्द्र अ माने बिस मिनिट खिथाबावबा जों बै समावहाय माने अन देनायखौ ओ उरनाय जायो आरो अन होनाय जायो आरो दैयावहाय बिनि बिनि उनावहाय जोङो बे खाराइखौ बेनो जोङो डायरेक्ट जोङो औ दाइरेक आखाइजों ओरै फारसे होबाय थानानै खोस्लि एरबाय थायो। जेखौ जों अन उरनाय होनो अनला उर उरनाय अनला उरनाय होनना बुङो जोङो। औ ओम ओमफ्राय सोरबा सोरबा माने जाय फोर रोङा माने दानि मानसिफ्रा गोबां संनो रोंला त आबाद दैयाव गलायलाबायना होनाय नुयो बेफोरखौ। जोङो जोंनि जायगानि मानसिया बिदि खालामा आरो जोंनिया अनला ओंख्रि उरनाय नालाय माने अनलाखौ फारसे आखाइजों होबाय थागोन फारसे जों ओरै एरबाय थागोन आरो जोंना बे आरो जों बेबायदि माबायो बेबायदि संनानै जायो आरो बिनि उनावहाय अनला खानै खारै खांजोबनायनि उनावहाय दसे। थानानै बिदिनो दस पन्द्र' मिनिट बा बिस मिनिटसो थानानै। ओ संस्रि साखिनानै। खांनाय जायो आरो बेबायदिनो जायो आरो अनलाखौ माजों जायो होनना बुङोब्ला जों बांसिन अमा दाउ। साम'
औ
म' बेफोरजों जोंङो जायो आरो
जोंबो जाजायो दा नोंथां
जायो जायो
औ औ औ
मारै मारै जायो अनलाखौ
औ जोंनि ओनसोलाव जाजा अमा अनलाखौ जों जोंनिया बेबायदिनो ओ माइरंखौ सोमना लानाय जायो नोंथां सोमना लानानै बे एसे रुइगोन ना दसे आदा घन्टा सो दोननाय जायो आरो ना बेबायदिनो ओ ओ आरो बेबायदिनो दोननानै बेखौ खिरखायाव ओ खां माबानाय जायो आरो सुखांनाय जायो ओ बेनि दै गाज्रिखौ गारनाय जायो आरो ना बेबायदि
नंगौ नंगौ
बियो जे बेखौ गारनाय जायो आरो दैजों फिनाय जायो साफानो
औ औ
ओफ्राय औ बेबायदिनो सुखांना दोननानै आह उवाल एबा दिं
औ औ औ
देना लानानै ओ बे अनगुन्दैखौ ओ जेनेबा दाव बेदर बेबादि बेबायदिनो लकेल दाउखौ एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जाबाय ओ सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर बेबायदि होनानै एवफ्राम
उम नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
खोसलि फोराव खांनानै दैनथ'बाय
औ।
सारायाव दै होनानै ओ गोदौबाथाय बेयो ग्लब ग्लब गोदौबाथाय बिदिनो खा दैयाव खारैखौ होखा संनानै लानानै बेबायदिनो ग्लब ग्लब गोदौबाथाय ओ बे फारसेजा ओ गारबाजों बेबायदिनो एरै एरै होयो अन गुन्दैखौ सारै सारै होबाय थाबाय। बेबायदिनो होखांनायनि उनाव ओ बेदर
औ।
संख्रि बेबादिनो होजबाय। अब्ला नों होबानो नों बेयो गोदौखांगा जाबाय आरोना। अनला खारैजो दाउ औ गोथाव जायो। बेबायदिनो अनला मेखिबो संनाय जायो ओ थाइगिरफोरजों औ औ औ औ थाइगिर होनानै गोथाव जायो बेबायदिनो ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? खारैखौ मानिफ्राय बानायनाय जायो
नंगौ खारैखौ मेरला रोखोमनिफ्राय बानायनाय जायो जेरै सबाय बेसर थालिर बेफोरनिफ्राय बानायनायखौ आं नुबोदोंमोन नै ब ओ सबाय होननानै बे बुङोबा जोंहा जेब्ला जों सबाइखौ गाय गायखांनानै जेब्ला सबाइ फुयो फुनायनि उनाव जों जेब्ला सबाइखौ ओ बुनानै बुख'जोबखाङो सबाय फिथायखौ अब्ला बिनि जि बिफां बासि थानाय बासिया आरो जेनेबा सामा बेखौ जों आरो सावो बेनि उनाव सावनानै बे हाथाव खारै जायो आरो बे हाथबफ्लाखौ जोङो गल गल बानायनानै दोनो ओमफ्राय बिनिफ्रायनो बेखौ जेब्ला अब्लानो जों माने खानाय बे मोननो हायो आरो बेखौ खारैखौ बि मोननो हायो ओमफ्राय बिदिनो जों बेसरखौ बिदिनो सावो आरो बेखौ सावनानै बेनि हांगारखौनो जेनेबा जोङो गल गल खालामनानै दोनो आरो ओमफ्राय ब जेब्ला सरो अब्लों खारैखौ जों मोनो आरो ओमफ्राय थालिरजोंबो बानायो दानि जुगावहायथ' सबबायफोरखौ बारा जों आबाद खालामला नालाय आंथ' बेखौ मिथिया आं थालिरजों बानायनायखौ बारा मोनसे मानो होनबा जों नुबोदोंल' मा थालिरा साबसिन ज बेखौ मिथिया सबाय बेसरजों गोननायाय नुबाय थादों
औ औ औ बायनाय जाया आरो नोंथाङा नोंथां आइथिया थालिर जे औ औ औ बे बिफांनिफ्राय बानायनाया गोबांसिन जायो आरो ना नोंथां औ औ औ नोंथाङा नाफामखौ माबायदि बानायनाय ज जादों नोंथां बुंनो हागोन नामा
नाफामखौ नोंगौ नाफामखौ बानायनायखौ मारै आं बुंगोन आ जों नुबोनाय हिसाबै आं बुंगोन आरो जोंहाबो गोदो बानायोमोन जो उन्दै समाव दा जोंहा खालामनाय जाला मादै होनना खालामो दाबो नाफामखौ जाहैबाय जों नोंसोर नाखौ हमनानै लागोन ओरै दैजलां बोथोराव बा मेसें बोथोराव ना मोननाय टाइमावहाय दै राननाय समाव औ औ बेफोर नाखौ जों हमनानै खि गारनानै फोसाबनानै दोनदोयो औ बेफोर नाखौ फोसाबना दोनदो बैयो बिनि उनावहाय नाया जेब्ला खांखां रानगोन जेबोब्ला मान दोनसोमबाव बि ना सेवला एम्फौफोर जाला होनबा बे बे टाइमावहाय जोङो ओरैजा ज' खालामनानै बेफोरखौ ज' खालामनानै ओमफफ्राय ओरैजा जोङो थास' होफायो आरो नाफामा खाथियाव नाय होननानै जों थास थेन्थाफोरखौ होफायो
औ औ
जाग्रा थासुखौनो होयो जायखि जाया मा थास' आं नामफोरखौ मिथिला औ औ दुालि दुलि औ दुदाललि थास' औ औ औ दुलि दुलि बे दुदालि थास'खौ होनाय जायो आरो ना बिगुर आर सानैखौ लेबनानै
औ
थाब सेव नायनायनि बेखौ देेरहानाय जायो आरो बिदिनो देनानै जेब्ला मोजां मोजाङै गेब्लेजोबो होनोमबानो बेखौ जोङो भयामावहाय सोनाय जायो आरो बेनि थाखाय जों बेखौ मोजां सेवहोनो थाखाय बा माबानो मोजाङै बिदिनो साहा जागायो आरो बिनि उनावनो जों नाफामखौ जायो आरो औ औ औ नोंथांमोनथिं ओ नारजि ओंख्रिफोरखौ मारै जायो माजों संनानै जायो गोथावसिन जायो नोंथाङा फोरमायलाय
औ औ हागोन हागोन नोंथां ओ जोंनि ओनसोल सा जो बेबायदिनो नारजि खौ ओ फोराननानै लाग्रोनाय जायो नारजियाथ' फाथोनिफ्राय जायोना नोंथां बेबायदिनो औ फाथोखौ गोथांखौ माबा लाना फैनानै बेबायदि बिदिनो फोराननाय बेयो ओ गोबाव दिन नाव ओ बियो रानोब्ला बेयो नारजि महर जायो बे नारजिखौनो ओ अमा बेदरजों जाबा मोजांसिन जायो आरोना नों थां बेबायदिनो अमा बेदरखौ ओ माबानो गोरै एवफ्रामग्रोनानै लाबाय आरो बिदिनो नारजि खौ सेख्रेब नांगौ माने सान्द्रियाव सेख्रेब नांगौ आरो ना मिहि जायो बेबायदिनो सानद्रियाव मिहि खालामनानै सेख्रेनानै होनांगौ आरो आरो बेबायदिनो बानलु संख्रि बेबायदिनो होनानै मस्ला मस्लि होनानै बेबायदिनो जाबाय आरोना बे नोंथां गोथाव जायो औ
नोंथांमोनथिं साम' जायोना साम' सबाय बेफोरबायदि
औ औ जायो नोंथां
अ मारै जायो नोंथाङा एसे फोरमायनांगोन ना?
अ जोंनि बेबायदिनो दैमा दैसा फुख्रि बिलो फोराव बेबायदिनो जोंनि जा ओ बेबायदिनो खनना लाब नानै बेखौ सानब्रै सानबा गाहामालासे सोमनानै दोननांगो। ओ मानोना बेनि गाज्रि हाब्रु माबे माबिफोरा जेन'बा बिजानुुनुफोरा खारनायनि थाखाय खाय ओ खारजिबो होना दोननाय जायो आरो। फोरना ओ खारजिफोरखो होना दोननानै दोननाय जायो बेखौ सानब्रै सानबा गाहामलासे ओ बेखौ इनि उन उनावहाय सान्ब्रै सानबानि उनाव ओमफाय बेखौ ओ सुनांगौ सुनानै बेबायदिनो ओ बिनि दाखोनखो होखारनाय जायो आरोना नोंथां बिनि दाखोन आ आरो बिनि उन्थिंजाय थानाय बेखौ बेबायदिनो दानखांनानै साफा खांनानै खौ सुफिननाय जायो बेखौ साफा सुखांनानै बेबायदिनो बेखौ होआलासि बेखौ एवफ्राम ग्रोनांगौ। एवफ्रामनानै बेबायदिनो खो एसे एसे खामनाय खामनाय इस एसे एसे जायोब्ला मोजां जायो आरोना आरो बेबायदिनो था अ खायफाया थावै थावाबाबो जायो। बेबादिनो एसे थाव होनांगौ। एसे थाव होब्ला मोजांसिन जायो आरो ना एव एसे थाव होयै सेयावनो एव फ्रामखानानै उनावहाय थाव होना होबा मोजांसिन जायो आरोना आरो बेबायदिनो ओ सबायस ओखानानै लानाय जायो। सबायनि सोमखाना लानायखौ बिगुरखो गारबाबो मोजां जायो। जेनेबा बिगुरखो गाराबाबो जायो गुरै जायो जे बियो औ औ साबसिन जायो गुफुर जायो साफा जायो। ओ जेनेबा ओमफाय बेबायदिनो साम'खौ एवफ्राम गुरना लानायखौ बेबायदिनो ओ बै फारसे जाजोंबो ओ सबायखौ ओ दै होनानै खारै होनानै बेबायदिनो रुग्रोनाय जायो आरोना नों थां। औ खारैबो होबाय। बेबायदिनो गोदौ होबाय बे खौ गोदौ होखांनायनि उनाव ओ बेयो जेनेबा गोदौ बाय थाबाय अब्लाना बेखौ सामुखो होग्रो बाय आरोना नोंथां। अ एवफ्रामना दोनखानाय साम'खौ होना हाबानो बेबायदिनो बानलु संख्रि म स्ला होनाबानो जाबाय आरो ना बेयो खोबना दोनबानो।
नोंगौ नोंथां। आटसा नोंथां दा दिनै समाबो जाबाय एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां? औ औ दे दे गोजोननाय था